हेलौ।
हेलौ हेलौ।
अह अह खोनादो।
हेलौ।
आ हेल'।
अह नोंथां आङो नोंसा नोंनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दसे सम मोन नैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम
अह अह हागोन दे।
अह बिदिब्ला जोङो नोंथां नानि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
अह रायलाय जागोन दे।
हेलौ खोनादों ना? अह बिदिब्ला नोंथां ओ दासा औ नाया ओ जोङो नाखोथ' बयबो मिथिखायो नङा हो मबा जोंनि जायगायाव गोबां मोनो थ' स' दा ओ नोंसोर नोंथांमोननि जायगायाव ना खौ माबायदि रोखोमनि मोननाय जायो नाफोरखौ आरो लोगोसेनो दा आथिखालाव नानि थासारिया आथिखालाव आरो गोदो नानि थासारिया माबायदिमोन आरो लोगोसेनो जों नाफोरखौ माबायदियै मोननाय जायो बेफोरनि सायाव नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन
उम हायो हागोन हानायालाय ओ जेनेबा जोङो गोदो गोदायो ना जोङो जेनेबा दा गोदो गोदाय नाखौथ' गोबां रोखोमनि मोनोमोन। दुब्लि फोथाराव गुरनानैबो मोनोमोन जेरै बाहेरनि ना, ओ बायदिसिना बुहुद नाखौनो मोनोमोन गुरनो थाङोबा। दा जेनेबा आगोल गोदो गोदाय जायो जेरै जोङो गुरनानै जाबोदोंमोन साम', ना, खांख्राइ बाहेरनिना इदिनो फिसा फिसा दाथ' बेफोरबायदि मोननो थांलिया मोनो मोनोमोन गेजेर ससेयावनो आरो आरो दा जोंनि गेजेर ओ माबानि सुबुंफोरा बा मानसि मानसिफोरा बिलो दैमा दैसाफोराव बायदिसिना ओइ बिस नि हाग्रा मुलि बा बायदिसिना होनानै बा सट होनानै नानि बिबाङा खमायलांबाय जाउनाव नाफोरखो दा आगोलनि बा गोदो गोदायनि बायदि मोनला र' एसे खमायलांबाय बिबाङा
औ औ दा नोंथांमोननिथिं मा मा एसां मा मा नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां।
दाथ' जोंनियाव नाखौ अ खोनादो खोनादो। दाथ' जोंनियाव नाखौ मोननाया ओरैबायदिमोन सब नाखोनो मोनो मोननायालाय बायजानि नाखौ मोनो होमबा बो बिबाङा खम आरो नानि हारा खम जाबाय जेनेबा आगोलोाव जेरै मोनोमोन सबनाखोनो दसे माबानो थां नागिरनो थांबानो नांगौ बायदि मोनबोयोमोन जेरै सेंना गोरि ना बोथिया ना फिथिख्रि ना बायदिसिना बुहुद बाहेरनि नाखोननो मोनोमोन दसे ओंखारलांबानो दुब्लि फोथाराव मोनबोयोमोन दा थ' आगोलनि बायदि हाराबो गैला नानि बिबाङा खमायलांबाय बेनि थाखायनो दा जिबायदि मोननांगोन ना इबायदि नाखौबो सम लानानै मोना जालांबाय।
औ औ
दा आरो जों आगोलनि बायदि सानबाबो जालिया दैनि बिबाङाबो खमायलांबाय नांगौ बायदि दैखौबो मोनलिया दैयाबो थालिया ओंखायनो नाया बांगोनबाबो नाया खमायलांनो हमबाय बिदिनो
औ औ दा नोंथाङा बै हाग्रायाव ना गुरनाय नङा होमबा
औ औ औ
खोनादोंना नोंथां अ द बै ना खौ माबाय ओ माबायदि गुरनानै बा हमनानै मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ हागोन हागोन
नाखौथ' जोङो ओ सम लानानै लानानै सम समाय लाना सम लानानै जेखाय लानानै थांबाबो जेखाइजों गुरनानैबाबो मोनबोयो नाखो आरो सम लानानै ओ माबा मुसारि लानानै आजावहैबाबो मोनो सम लानानै आरो ओ आस्रा जेजों सारबाबो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि आयदा दङ आरो आयदा आयदा लानानै थांबानो नाखौ माने मोनबोयो आरो आरो सम बोथोरजों लोगोसे दैफोरा रानबोला दुब्लि फोथार दंग'नालाफोरनि दैया रानबोला दखर दखर हाखर थेसनानै सारनानै बा बो मोनबोयो ओरै रखम आरो
गोबां रोखोमनि आयदा दङ ना लाबोनायनिबो दङ दङ
दाथ' होमब्ला नोंथां
आ दे बुंनायसाय।
ओ दाथ' आरो जोंनियाथ' दा नाफोराथ' बारा गैला नालाय थ' जोंनियाथ' दा बांसिनानो फुख्रिफोराव फिसियो नङा होमबा नों
अ अ फुख्रियाव फिसियो।
नोंथांमोननिखि फुख्रिफोराव ओरैनो न'आव फिसिनाया माबायदि?
न'आवथ' फिसिनाया ओ ओ फिसिनायाथ' न'आव फिसिनाया ओरै अनेक रोखोमनि दङ'। दा जेन'बा नाखो पेपारि फोरनिफ्राय लाबोनानै थब हगारनो हायोबा नाया थब देरो नाखो मटा-मटि माने बैसागो जेथो मासनिफ्रायनो हेगारना हेगारनो मोननांगोन ना फिसाखो।
बैसाग जेथो मासाव ओ एगारनाय लोगो-लोगो नाया दै गोदान मोननानै थब देरखाङो। ए जो लोगोसे आरो नाखौ हेगारनायनि उ नाव नाखो आरो हेगारब नानै दोनबाल'बो देरा। खायसे आदार जाहोनांगौ जायो आरो नानो।
औ नोंथां।
जेन'बा जेरै जाहोनांगो एरै जाहोनो हायोबा नाया थब इसे समावनो देरो आरो नाया। नानो दा अ' जाहोनो हायोबा देरो नोङो ओ जेनोबा दा जोंनो उम बेलेग खामानिखो दोनथ'नानैबाबो नाखो जेनेबा फिसिनो ना नै लादो जेब्ला बेेलेग खामानिखो सोलाबिनि गेजेरावनो आदारखो होयोबा नाया एसे खम समावनो देरो आरो।
दा अ' खम समावनो देरो। ना-नाया आरो ओ जे गरम सफैब्ला नाया थबनो देरखाङो। इनो बाथ्राया मोननै माबा दङ' थान्दा गोलैबा नाया थब देरनो नागिरा जु थान्दानिफाय जुदि गरमाव फैयोबा नाया स्लद देर खांना होयो।
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय फुख्रिफोरा व माबायदि-माबायदि ना
अ' जोंनिथिं दा फुख्रियाव ना खो बुहुद रोखोमनि हेगार जायो खायफायाबा हेगारो रौ मेर गा कमल काट खायफाबा हेगारो ओ पामप्लेट आरो खारफाया हेगारो ओइ ग्रास्ट काट इदिनो बहुत गोबां-गोबां रोखोमनि ना दङ' नालाय। इदिनो बयबो बयखौबो मोजां मोनजोबा सोरबा गाव-गावबा-गाव नि मोजां मोननाय नाखो हेगारो आरो।
ओ-औ जोंनि थिंबो बिदिनो नोंथां जोंनियावबो गोदो जेसां बायदि ना मोनोमोन आरो ना दा इसां गैलिया आरो। ओ गोदोथ' जोंनियाव गोबां ना मोननाय जायोमोन जेरै ओइ नोंथाङा जि बुंलांबाय सें ना गो रि ना बेफोरखौबो मो-मोनोमोन आरो फिथिख्रि ना फिसा-फिसा ना ओ दै
ना फोरखौ जों
औ
साम' मोनोमोन आरोना आरो लोगोसेनो दंबावो जोंनि हाग्रानि
औ औ
खथिया ना आरो ना फिसा फिसा ना फिसा फिसानि बेलायाव जेरै मावा ना बायदिसिनाफोरखौ। मोनसयमोन आरोना नोंथां आरो लोगोसेनो जेरै दा दोङो गोदो बेफोरनि बेलायावफोरखौबो गोदो गोबां मोनोमोन मागुर सिंगि बायदिसिना सिना नाफोरखौबो मोननाय जायोमोन आरो नाथाय जोंनियाव दास दासान्दि ओरैबायदि माने ओ माबाया हालोदा ओरैबायदि जालांबाय माने दा जोंनियाव बायाबा माने नाखोनो मोनजाया ओरैबायदि जालांबाय आरो नोंथां जे जोंनिया दा आबाद माव
ओ
जोंनियाव आरो लोगोसेनो जोंनि सुबुं जानाय ओ जायबा सुबुं अनजिमा जानायनि सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबाय नालाय आथिखालनि जुगाव
औ
स' दानिया माने ओरैनो दुब्लिफोराव माने जायखिजाया ओ दंसिना गोथौ जायगाफोराव ना थानाय जायगाफोराव आथिखालाव ना मोननो थांलिया आरो जोंनि जाबो दा बे खायनो जों गासैनिबो न'खराव न'खर न'खर माने फख्रि जावनानै ओ निजेनो फिसिनायखौ जों नुनो थांसै आरो जोंनिथिंबो बिदिनो जै मिरगा ना रौ ना नोंथाङा जे बुंलांबाय कमल काट आरो लोगोसे बिदिनो बैयो रौना ओ सिलफार बे आरो पामप्लेट लोगोसेनो आरो दंबावो जेरै ओ भौका बेफोर बायदिसिना ना फोरखौ दैज्लां बोथोराव जे अखा हायोब्ला दैया जेब्ला फिसलिखौ
अह अह
फिसिबानो नोंथां जे आदारखौथ' होखानांगो नालाय बिदिनो आदारखौबो होनाय जायो होनायालाय ओ औ नांगौ लोगोसेनो जोंनिया बे ना फिसिनायाथ' जोबोद मोजां मोनसे आरो फालांगियारि राहाबो नङा होमबा नों थां जे जोंनिया बे नाखौ ओ जों जोंनिथिं ओरैबायदि नुयो आरो माने न'खरसेयाव न'खरसेनियावनो माने बिगासे फख्रि जावनानै बै फख्रियाव ना फिसिनानै माने बोसोर बोसोर गोबां रां आरजिनानै न'खरनि हालोद माने ओ रां खावरि आरजिनानै सोलिगासिनो दं आरो आरो नोंथां आरो लोगोसेनो जोंनियाव गोबां ओ औ बे गोबां रोखोमनि नाफोरखौबो जोंनिया गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो साप्लाय खालामनानै लाना फैयो जेरै बांसिन कंकस ना बायदि आरो ओ ओ बै ओ सिल ओ सिलभार नङा बै जे गोजा गोजा मा होनोमोन पाम पाम बेखौबो जोंनिजों साप्लाइ लानानै फैयो आरो गुबुन जायगा निफ्राय औ औ बै फामपलेट नायाबो जानो बिराद मोजां नङा होमबा लोगोसेनो बेफोर ओ बेफोर नाफोरखौ औ जोंनियाव जायगायावथ' थाखाबायानो दा फिसिनानै फिसिनानै न'खर न'खर न'खर लानाय बिथांमोनाबो गोबां बिदिनो फिसिनानै ओ सो ओ रांखावरि आरजिगासिनो दङ आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगा जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन बेपारिफोरा बिथांमोनाबो फैनानै जोंनियाव गोबां नानि फालांगि खालामगासिनो दं आरो ना फालांगियाबोथ' मोनसे जोबोद मोजां नङा ओमबा औ जोङो बोसोराव ना फिसिनानै गोबां रांखावरि आरजिनो हायो
ओम ओम औ औ औ ओमबा नों थांमोननि खिजा
औ दे बुंनाय
नोंथांमोननि खैजा होमबा हाखराव ना फिसियो नालाय ओमफ्राय हाखराव नानो देरनायनि थाखाय मा मा आदार होनाय जायो?
ओरैनोथ' जोंनियाव बेसां आरि रासायनारि बै हाथाइनिफोर हाथाइफोरनिफ्राय बेलेग दानाफोरबोथ' बारा एसां बाहायनाय जाया थेवबो न' जोंनि लकेलनिनो माने मैगं-थाइगं बायदिफोरखौ बांसिन होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बै बयलारनि बयलारनि थाया होनबा बिबु सिबु बेफोरखौ हाथाइनिफ्राय बायना लाबो लाबोनानै माने फाननाय बेफारिफोरनि लाबोनानै होनानै फालांगि माव बिदि होनाय जायो आरो आरो बेनि बेजों लोगोसेनो आरो दानाफोरखौबो खायफा खायफाया बायनानै होयो आरो थेवबो अब्लाबो एसे खम बिबाङाव औ इउस खालामो आरो बिदिनो औ
जोंनियाथ' आरो बांसिनानो नाखौ नाफोराव बाराय एसां माबाबो होलायनाङा नङा होमबा दानाफोरबो होलायनाङा मायाबा मायाबा नाया ओरैनो जोंनि जायगायाव देरो हायाबो मोजां नालाय औ जोंनिया जायगायाबो मोजां दे बिदिब्ला होमबा समा जाफैबाय जोंनिया नोंथां जों जोंनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे दे दे दे
औ दे दे औ दे बिदिब्ला थेंक इउ औ दे